औ ओ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम आंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां।
औ आंनिफ्रायबो बेलासिनि गाहाम हाम ग्लायनायखो बावहरनाय थाबायना।
औ ओ जों दा मानि बिसय रायलायगोन?
बिफां लाइफां बा
औ औ औ औ बिफां लाइफां आरो औ औ
दा नोंथांनिफ्राय बुंहरोबा गोसोब्ला बुंहरग्रोजा हागोन औवानि बिसय जों औवाखो मा मा खामानियाव बाहायो औवाया जोंनिथाखाय मा गोनां थि दङ बेख खो बुंहर जागोन।
औ ओ। औवायाथज औ औवायाथ जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। थि ओह औवाखो जोंङो न बां बानायनोबो नांगौ जायो ओ माब एबा ओ बिबार बागानानोजा बा माबा मोनसे आबाद मावनायानोजा बेफ फोराव जों बेरा होनायावबो बाहायनाय जायो। आबादखौ जोङो ओह पाक्कानि न बिल्डिंफोर लुवा हेलौ खोनादों ना नोंथां? औ औ औ औवाखौ जोङो औवाखौ जोङो पाक्का न फोर बानायबा बिल्डिं बानायबाबो ओह खुन्थिया बानायनो थाखाय ओ बा बेखौ सुंथाना दोननोथाखाय जों बाहायनाय जायो। आरो दंफांखौबो जोङो न बानायनाय। न बानायनाय बा जोङो बायदिसिनास सेयार टेबोल बिसिना बिदि बायदि बायदिफोराव जोङो बाहायनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ।
औ ओह नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो।
औवानिफाय जोङो मा मा मोनो होननानै बुङोब्ला मा मा खामानियाव जोङो औवाख बाहायो न लुनायावथ जोङो बाहाय खा यो गोदोनि दिनाव। थोरिनि न औवानि न बिदिमोन। दानि दिनाव न' फ्रा सोलायबोबाय। हौवाया जोंनि थाखाय मायाव गोनांथार होननानै बुङोब ब्ला जेरै न लुनायावथ' नांखागौ। औवाखो नंगो। ओअं औवा गोबां औवा नांगौ जायो। सुंथानो थाखाय आरो बेखो सुंथायोब्लासो। आरो
औ औ ओ ओ औ दे फोरमायलाय।
औ औ औ आङो फोरमायनो सानबावदों औवानि बागै एसे
औ औ औ।
औ औवाखौ जोङो औवा गाजा औवा गाजा औवा औवा बिफां गोदान खिलिनायखौ जोङो मैगंबो जाजायो। ओ बेखौ ओ दालि जोंबो संना जाजायो बा अनलाफोरावबो होनानै ओ संनानै जाजायो आरो औवानि गाजाखौ । औ ओ नोंथाङा औवानि गाजाफोर जाफेरबायना आरो बेख जायोबा माबायदि माबादिहाय बेखौ सङो मा बायदिहाय हायो माबायदिहाय दानो ओ बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होबा हामगौमोन आरो नोंथां।
औ।
औ।
थ' जों जाखायो बर' मानसियानो बांसिन जायो होननानै बुंब्लाबो जो माबाना माने बेखौ मा होनो अनला लायोना दाउजों दाउजों अनला जायो औ बेनिफ्राय दालिजोंबो। जायो बेबायदिहै जोङो बे औवाखौ जानाय जायो बे औवा गाजा ओंखारनायखौ औवा मेवा होनना बुङो आरो जोंना
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां
बेनिफ्राय बेखौ आरो जोङो गोबाव उनाव गोबाव जों जानो होनोब्ला जों बेखो बेखौथ' जों औवा बिफांआव मोनबाय थाया नालाय जोङो उनाव जों गोबावजों ला एसे एसे जानो होनोब्ला बेखौ जो हानानै जोङो बेखौ जुदि थेमाफ्राव सोनानै दोनोब्ला बोसोरसेसिम बेखौ जों थानो हायो आरोना आरो बिखौ जोङो बथलाव सोयोब्ला माने गोखै जायो आरो फे
औ औ औ नंगौ नंगौ जोङो औ औ। जोङो नुनो मोनदों औवाजों जोङो बायदिसिना बानायनो हायो जेरै ओ बिजाब बुहि बेबायदिनो गोबां बानायनो हायो औवाजों औ औ ओमफ्राय ओ आं नोंथांनाव फंसे सोंनो नागिरबावदों फंनै जो ओ नोंथाङा औवानि बिुखैथ' बुंबायानो ओमफ्राय दंफांनि बिखै एसे फोरमायनो हागोन नामा ।
औ
दफां औ औ औ दंफां लाइफां दंफांजों मा बानायनाय ज जायोफांखौ दंफांखौ माबेयाव गोनांथि आरो दंफांखौ हां लानाय बोनाय हंगारनाय बेफोराव माबायता माबायदि गोनांथि जायो बि औ औ।
अक्सिजेन जोङो बेखौ जों बिफांनिफ्रायनो जों मोननो हायो जों लायो आरोना।
औ।
बिसिबां गोबां बिफां जों मानसिनि थाखाय जिब जुनारनि थाखाय हां लानायाव बेबायदि माने बुहुद माने गोबां मोजां आरो ना। बिफां लाइफां थांना थानाया माने जोंहा बोलो मोनो सुबिदा जायो आरो बिफां लाइफां गैयै जायगाफ्राव ओरैबायदि माने गरमबो जायो माने थानो थाखाय गोबां उसुबिदा जायो। बेबायदि आरो ओंखायनो बिफां-लाइफांबो जोङो। आरो बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो मा मोनो ओ बिदिनो जाय बिफांफ्रा एसे माने गोरा बिफांफोर जेरैबायदि जों मिथिनो हायो। बिदिनो सिगुन ओ सिसु दंफां सिगुन दंफां बेफोरबायदि गुबुन गुबुन माने हाजोनि मोजां मोजां मोजां बिफांफोरजों जोङो कारट बानायो फार्निसारफोर बानायो। बिदिनो दरजा खोरखि लोखि ओरैबायदि माने बेफोरो मोजां समायना माने गोरा बिफां जुदि बेफोर नों बानायोब्ला माने गोबाव समनि थाखाय माने जोर होननानै थायो। थायो आरोना बेफोरो
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ औ ओमफ्राय जोंथ' खोनादोंना नोंथां हेलौ औ जोंथ'औ जोंथ' बिफांनिफ्राय जोङो फिथाइ साम थाइबो मोननाय जायो ओ जेरै आफेल आगुर जोंना लक खुर बिफांनिफ्राय नालेंखर फिथाइ मोनो सोमफ्रां फिफ समफ्रां दंफांनिफ्राय जों समफ्रांं दंफां मोनो गय दं फांनिफ्राय जों गय दंफां मोनो ओ बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बिफ फांनिफ्राय जोङो जाग्रा फिथाइबो मोननो हायो आरोना ओमफ्राय ओ बेब फोरनि मादावनो नोंसा नोंसोरनि ओनसोलाव बा नोंसारनि न'आव ओ मा मा फोर बेबायदि जाग्रा मुवा गोनां जाग्रा फिथाइ थानाय दंफांफोर दं नामा? दंबा एसे फोरमायना मा दंफां दं औ हेलौ औ
औ दे बुंलाय
औ ओ जाग्रा दंफांफोर नोंसिनि न'आवहाय
औ जोंनि जोंनि जायगायाव माने बिदिनो जाग्रा बिफां होनना बुङोब्ला जेरै थाइजौ खान्थाल आरो लेसु लेथुकु नारें खाजि नारें दुम्ब्रा बेदि माने जारा फिथाइ-सामथायाइफोर बेबायदि बिफांफोर दङ आरो ना जोंनि जायगायाव आरो बेफोरफोरखौ जोङो न'जों न'आवबो मोनजायो बेफोरखौो जुदि गायनानै लायोब्ला। न'आवबो मोन जायो आरो फाननोबो मोनो फाननानै जोङो